खुलुमबाय
ओ खुलुमबाय नोंथां।
ओ मोनाबिलि समनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। बे समाव आंङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों दान्दिसे सावरायफानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोंङो ओ लोंनाय दै बे लोंनाय दैनि मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ सावरायजायो नोंथां।
ओ गिबियावनो आंङो नोंथांसिम बे लोंनाय दैनि सायाव एसे बिबुंथिखौ लाखिग्रोनोसै।
औ।
ओ दा लोंनाय दै होनना बुङोब्ला दैयानो जोंनि मोनसे थांना थानायनि मोनसे। बे मा होनना बुंनांगोन बेखौ आदार होननानै जोंङो बुं जाय दै नङाब्ला जों मालाबाबो थांनानै थानो हाया। दैखौ जोंनो दैखौ जोंनो ओं ओंखाम जानायावबो नांगौ ओंखामनि बादैबो माबा मोनसे जुदि जोंङो बेबायदि आदार हारिनि बा बा फिथाइ सामथाइ बायदिसिना बा मेथाइ बायदिसिना बेबायदि जायो अब्लाबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो। दा गोलोम बोथोराव जोंनो बांसिनैनो दैखौ नांगौ जायो आरो बै फोराव जोंङो गोग्गो दै लोंनो गोनां जेरैहाय गोलोम बोथोराव जोंङो माने ओ गोरोम ग गरम जानायनि जाहोनाव बा बायदिसिना खामानि मावोब्ला जों जोबोद गरम जायो आरो गोलोमो जोबोरैनो बेबायदि गोलोमनायखायनो गरम जानायखायनो जोंङो गोलोम बोथोराव बांसिनैनो माने जों दैखौ गाङो एबा बांसिनै जों दै खौ लोंनाय जायो दा बेबाय बे जों सानफ्रोमबो दा ज जों दै लोंङो जेरैहाय फिथाइ सामथाइ जाखांनानै दै लोंङो। ओंखाम जाखांनानै लोंङो बायदिसिना मिथाइ बायदिसिना जानानै जों दै लोंङो नाथाय बैफोर समाव माबायदि दै लोंङो दा फाननो गोनां बाथ्राया बेसो। दा दै होनना बुङोबा जों लोंनाय दैखौ जोंङो खायसे खायसे बेबायदि ओ खायसे-खायसे ओ मोननैसो जायखिजाया माबायै दिहुनो जों जेनेबा दै खौ मा होनना बुङो जेरैहाय जोङो दमखलनिफ्रायबो दैखौ दिहुनो बेबायदिनो जोङो लान्दोनिफ्रायबो दैखौ खावनानै दिहुनो बिदिनो बरिं बहायनानैबो जोङो दैखौ दिहुनो आथिखालनि सोरखाराबो गामि गामिनो माने बेबायदि बरिं बहायनानै वाटार साप्लाय बायदिसिना ना माने बा बेबायदि लोंनाय दै ओ माहोनो जोंनि सु जोंनि थाखाय लोंनाय दैनि थाखाय बेब'स्था खालामना होनाय खौ जोङो नुनो मोनदों।
नोंगौ
दा दै होनना बुङोब्ला जों बेखौ मख'नो नांगोन बे दैया जोङो नुनायाव जोबोर साफा गोजों अब्लानो बे दैया माने गोग्गो जाया एबा बिजानु गैयै जायो जाय दैनि बिजानुखौ जोङो मेगनजों नुनो मोना बेखायनो बेबायदि गोजों दैयावबोै मेगनजों नुस'ना मोनै बायदिसिना फिसा-फिसा जिब बा बिजानुफोरा गोसारनानै थायो जेरैहाय जोङो दंखलनिफ्राय एबा लान्दोनिफ्राय दैखौ दिहुननानै जोङो बेखौ माने फिल्टाराव मोजाङैनो सरनांगौ जोंनि न'खराव बानायनाय बाला अन्थाइ होनानैबो बानायनाय जि फिल्टार बे फिल्टाराव जोङो खेबसे नङा खेबनै नङा बेबायदिनो जोङो बे फिलथारखौ सरनानैसो जों लोंनो नांगौ आरो जों मिथिनो‌ मोनो बे फिल्टाराव सरोब्लाबो माने बे फिल्टारनिफ्रायबो खायसे बिजानुफोरा खायसे बिजानुफोरा गोमालांजोबा एबा खायसे बिजानुखौ जों फोजोबनानै लानो हाया बेनिखायनो बेनिखायनो आथिखालाव जि जोङो बायनानै मोनो जोंनि इ इलिट्रिक जि फिल्टार इलेट्रनिकजों सालायजानाय जि फिल्टार बैफोर फिल्टार खौ जुदि जोङो बायनानै लानो हायोब्ला माने आथिखालाव खायसे गोग्गो दैखौ जोङो मोनलोंनो हायो।
औ
दा दैफ्रायनो दैनिफ्रायनो जोंहा गोबां रोखोमनि जोंनि देहा सो सोलेराव बेरामफोरा जायो देहा फाहामसालिफोराव जि थाङोब्ला जोङो डक्टरफोरा नार्सफोरा जोङो बुंनाय खोनानो मोनो जे दै लोंनायनिफ्रायबो जोङो खायसे दैज्लां बोथोरफोराव माने खायसे ओ बेबायदिनो जोंनि लान्दोफोराव बायदिसिना बिलाइ फिसिनाय बिलाइ सिरिनानै सेवलांनाय बेबायदिनो धुला बाला हाबनाय बेबायदिनो जोङो लान्दोनि दैखौ खनानै जुदि फिल्टार खालामालासे बिदिनो लोंबाबो बैफोरनिफ्राय माने गोबां बिजाननु सोमजियो लान्दोफोराव बेफोरनो माने लोङोब्लानो माने जोङो माने जोंना बेमार आजार जा सोमजिनोबो हागौ
नोंगौ
दा बेखायनो जोङो खायसे-खायसे न'खरफोराव बेबायदि फिल्टारखौ नुनो मोना जोङो दंखलनिफ्रायनो दै बारनानै दिहुननानै जों लोंनायखौ नुनो मोनो नाथाय बेफोराव बिजानु थायो बेखायनो खायसे खायसे न'खरफोराव बेबायदि फिल्टारखौ जों बाहायनो हायाब्लाबो एबा फिल्टारनि बेब'स्थाखौ खालामना लानो हायाब्लाबो जोङो मोनसे राहायै माने गोग्गो मोननो हायो बे राहायानो जाहैबाय जों जुदि ओ दैखौ माने ग्लब ग्लब ग्लब गोदौजासे ग्लब ग्लब गोदौ औ फुदुंनानै बेखौ गुसु ख मनानै लोङोब्लाबो माने बैनि बिजानुफोरा ग्लब ग्लब गोदौनायजों थैलांजोबो एबा बिजानु फोरा गैया जायो आरो बै दैखौ खालामनानै लोङोब्लाबो माने जोङो गोदै मोनलोङो बा गोग्गो दैखौ जोङो मोन नो हायो आरो बैफोरनिफ्राय जोंनि खायसे बेरामफोरखौ जोङो रैखा खालामनो हायो
हायो
दा गोदो गोदायनि समाव जों ओरैबायसा नुबोदोंमोन गोदो गोदायनि समाव जों ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोबां रोखोमनि बेबायदि डंफांफोर गैयामोन बा आथिखालनि समफोराव सरकारा जेरैहाय गामि-गामि माने बरिं बसायनानै बेबायदि वाटार साप्लाइ बायदिसिनानि हेफाजाब होदों दै लोंनो थाखाय गोग्गो बेबायदि दैखौ जों गोदो गोदायनि मोनलोंनो थाङामोन गो गोदनि समाव माने मानसिफोरा जोंनि आबै आबौ मोना ओ दुब्लि फोथार बेहेरबारिफोर दङब्ला बा बैफोरनिहाय माने निजिराफोर दै बोहयोब्ला बैफोर निजिराफोराव माने निजिराफोरखौ गोथौ हाखर जावनानै बेफोर निजिरानि दैखौ जमा खालामनानै बैफोर निजिरानि दैनि जुदि हुदाफोरा जुदि गैयोब्ला बेयो सायाव गोजों जायो अब्लाबो बेफोरबायदि दैनो लोंबोनायखौबो जों नुनो मोनबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव-आथिखालाव जों बेबायदि ओ दै लोंनायखौ जों नुनो मोनला मानो होनना बुङोब्ला आथि आथिखालनि गोबां सुबुंफोरानो बा गासैबो सुबुंफोरानो मोनथिनानै मोनबाय जे दैफोराव गोबां रोखोमनि बिजानु फोर थायो बायदिसिना माने बिजानुफोरखौ बैफोर बिजानु खुनु जों लोंनायाव जोंनि उदै सिङाव हाबलाङोब्ला बैफोर हाबिजानुफोरानो जोंनि देहा सोलेराव बायदिसिना रोखोमनि बेमार आजार सोमजिहैयो बेबायदि खो बेबायदि खोथाखौ मिथिनानै दिनैनि दिनाव गोबां सुबुंफोरानो माने न'खराव गाव बानायनानै लानाय गाव बानायानानै लानाय फिल्टारफोरखौ फिल्टारफोराव दै होबानै दै लोंनायखौ जोङो नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
दा दै होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै आथिखालनि बेबायदिबो नुनो मोनो दिनै जोंनि हाथाय बाजारफोराव सकफोराव बा टाउन सहराव माने ायसे सुबुंफोरा लोंनाय दैनि फालांगि खालामो जेरैहाय बिथांमोना मक इलेकट्रिकनि जि फिल्टार गदिर गिदिर फार बे फिल्टारफोरखौ बिथांमोना बायनानै इलेक्ट्रिकनि राहाजोंनो दै फिल्टार खालामनानै बिथांमोना हखलाव दै सोनानै एबा दामफोराव दै सोनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जों सुबुंफोरानो गोबां सुबुंफोरानो बेबायाददि माने इलेकट्रिकनिक फिल्टारफोरदों सरनाय दै फोरखौ माने जाय बिथांमोनहा फालांगि खालामनो थाखाय फानदों बिथांमोननिफ्राय बायनानै लोंनायखौबो जों नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
बेओंखायनो जोङो गासैबो माने सुबुं माहारिया आथिखालनि समफोराव जोबोरखिनि सापर्ट खम जानाया मोजां मानो होनना बुङोब्ला दिनै दैज्लां दिनफोराव गोबां दैबाना जानायनि जाहोनाव दैबो दैबाना दै बुथारनाय जाहोननि जाहोनाव बैफोर दैबानाफोरा जुदि जोंनि लांदोफोराव बा दंखल से मान मिक्स जायो अब्लानो गोबां बिज बेवहाय गोसारनाय जों नुनो मोनो दा आङो नोंथां नोंथांनिसिमबो बे समाव फंनैसो बिबुंथिखौ ला होनो नागिरदों नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो नोंथांमोननि गामि ओनसोलावनो दास सान्दि माबायदि माबायदि दैखौ लोंनाय जायो आरो नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव दा सोरखारा जिहेथु जोंहा गामि गामि माने बेबायदि लोंनाय दैनि थाखाय बा गोदै मोननो थाखाय जििं बसायनानै वाटार साप्लाइ बायदिसिना बसायनानै होन जादों दा नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो सरकारा बेबायदि गोग्ग गोदोनि थाखाय बायदि वाटार साप्लाइफोरबा फिल्टारफोरबा मवरिं बहायनानै लोंनाय गोग्गो लोंनाय दैखौ सुबिदाखौ होदों नामा आरो नोंथांमोननि गामि ओ सुबुंफोरा दासिम माबायदि दैखौ बेब'हार खालामगासिनो दङ नोंथाङाबो आंनो इसे नोगोन नामा?
नंगौ नोंथां नोंथाङा जा आंनिफ्रायबो ओ फंसे फंनैसो मा बिबुंथिखौ मोनथिनो सानदों अब्ला आं बिबुंथिखौ लाखिनो सानबाय नोंथांनिसिमबो बै स समाव जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन बै समाव सरखारारनि हरनाय बा बरिंफोरा एसे खममोन। गामि ओनसोलफोराव बेफोरो सफैथ'वाखैमोन बै समाव गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेवहाय मा दैखर गायोमोन दैखर गायनायाव बेवहायनो जों ओ बे दैखौनो जों लोङोमोन। आरो बै समाव ओ फिल्टार बायदिसिना जेबो गैयामोन। बेखौनो जों मा ऐ जोंनि ओ सि सि ओ हिस्थ्रि गिजि बेफोरखौनो बिसिनानै जोङो ओ बे दैहुनि मोखाङाव ओ खोबनानै जोङो बिनि सायाव जों दैखौ लुयो। बेखौनो जों सरनानै लोंनाय जायोमोन बै समाव। जोंनि समाव अ बै समाव फिल टानि ओ गोबां गैयामोन। फिल्टारनि फिल्टार गैयामोन बै समाव जोङो दै खौ जेरै मेरै जानला मानलायै लोंनाय जायोमोन। बेनिखायनो जोंनि देहायाव गोब बां बेमार सोमजिनाय जायोमोन। जेरै ओ दैनिफ्रायनो केन्सार बायदिसिना बैफोर सोमजियोमोन आरो। बे बेमारखौ ओ सोखानो हायामोन जानला मानला। बेफोरबायदिमोन आरो दा जिहेथु गोबां गोबाङानो जौगाबोबाय दा ओ सरखारर सरखारनि बायदियै गोबां बरिं बहायबाय। बहाय आरो गोबां ओ मोजां मोजां फिल्टार बहायबाय ओ मोजां-मोजां मुलि बायदिसिना बेफोरबायदि बाहायबाय दै बिजानु थैनायनि थाखाय बैफोरनो आरो बे बेखिनिखौनो आङो नोंथांनिसिम
नंगौ नोंथाङा जेरैहाय ओ आंनो फोरमायनानै होबाय जे लोंनाय दैनिफ्रायबो जोंहा गोबां रोखोमनि बेरामा सोमजिनो हागौ नङा होमबा? दा नोंथाङा बेखौ बुंलांबाय लोंनाय दैनिफ्रायनो जोंनि देहा सोलेराव केनसार बेरामबो सजिनो हागौ नंगौ था दिनै गोबां ओ सुबुंफोरनि देहा सोलेराव केन्सारखौ खायसे सुबुंफोरा केन्सार बेरामावबो भुगिनो गोनां जादों आरो बै बै बिथांमोना बै बिथांमोना जानो हागौ बेबायदि गाज्रि दै लोंनाय बायदिसिना बिजानु गोनां दै लोंनायनि बेनो हयथ' बिदि बेराम आजारजों भुगिनो गोनां जादों बेखायनो आं बे समाव दा बेखौनो बुंनो नागिरदों जे लोंनाय दै जाय लोंनाय दैखौ जोङो माने जोबोरैनो माने ओ गोग्गो खालामनानै सोलोंनांगौ आङो आवनो बुंलांनाय बदिनो जोंहा माने न'खराव न'खराव ओ जेरैबाय इलेकट्रिकजों बाहायनाय जि फिल्टार बेखौ जोङो बायनो हायाब्लाबो बे गोबां माने अ फैसा लायो नालाय जुदि जायोब्ला जोङो बायनोबो जों गोबां रां नांगौ। बेनि अनगायैबो जोङो न'खरावनो माने जेरैहाय बाला अन्थाइ होनानैबो फिल्टार खालामो बेबायदिनो ओ‌ बे फिल्टारावबो सरोब्लाबो माने खायसे बिजानुफ्रा थैजोबा। औ औ।
आंबो बुंबावनो सानो जे जोंनि देहायाव दै दाइनजि जौ खोन्दो दै थानांगौ जोंनि देहायाव नङाब्ला जोंनि देहाया गाज्रि जायो जेरैहाय जोंनि ओ देहायाव दै दाइनजि जौखोन्दो दै थायाब्ला आ जेरै अन्थाइ बायदिसिना बैफोर बेरामा सोमजियो आरोखि।
नंगौ नंगौ। थारानो बेखायनो जोङो बे दाइनजि जौखोन्दो जि जोंनि देहा सोलेराव थानांगौ बिदि होननानै बै समाव जुदि जोङो जोंनि देहानि थाखाय दै नांगौ गौ होननानै जोङो जुदि जानला मोनानला दै लोङोब्ला खैफोद जानोबो नङा होमबा नोंथां? बेखायनो जों जेखायनो जोङो लोङोब्ला दैखौ लोङोब्ला जोंनि देहानि थाखाय दैखौ लोङोब्ला जों गोग्गो दै लोंनांगौ। दा माथ्राया बेनो ख'राव बानायनाय फिल्टारफोराव जुदि सरोब्लाबो बेफोरनि बिजानुवा थैजोबा बेखायनो जोङो आथिखालाव माने बेबायदि दखानफोरावबो जों बायनानै मोनो जोंनि स्टिलनि मोनसे आ फिल्टार जाय फिल्टाराव मान मोनथाम बेबायदि केन्देल महरनि मोन थाम थारमाने दै सर'ग्रा एबा दैखौ साफा खालामग्रा मोन बेखौ केन्देल होननानै बुङो जेन'बा।
नोंगौ।
केन्देला थायो। दा बे केन्देल गोनां फिल्टारजों जुदि दैफोरखौ जोङो सरनानै लोङोब्लाबो जोङो खायसे बिजानुनिफ्राय माने सेभ जानो हायो। आरो दैफोरा दैफोरा थारमाने गोग्गो जायो आरो एसेब्लाबो बेखायनो जोङो हानायमानि बेबायदिनो जोङो जेरै हागौ बेबायदिनो गोग्गो दैखौ लोंनो जोङो सेस्था खालामनांगौ बा नाजानांगौ आरो। जों जेरैहाय जों दै लोङालाबसिनो माने देहानो जेब्लानाखि जोंनि देहाया दै गाङो अ ब्ला जों दै गाङो जे दै दै बिहर दै गाङो नङा होमबा? जों माबा मोनसे खामानि मावनानै मेङोब्ला जोंनि देहाया दै बियो। बले आंनो दै नां देहा देहानो दै नांसिगौ। अब्लानो जों दै गांबाय। दा बैफोर समाव जुदि जों गैग्गोदै जुदि लोंना होनो हायोब्ला जोंनि देहाया मोजां थागोन आरो दै गांनाय समाव जदि जोङो